नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना? औ नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला माने जोंनि गामि ओनसोल सोलफोराव माने बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ जेरै जोंना बैसागो फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' सुबुंफोराथ' गोबां गाजा गोमजायै फालियो नङा होमब्ला नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जोंना बैसागुखौ माने मोननै बाहागोआव जोङो रानदों होनना बुंनो हायो जेरैहाय माने बैसागुखौ जों मोननै रोखोमनि होननानै बुंनो हायो जेरै नोंथां ओ मोसौनि बैसागु आरो बिदिनो मानसिनि बैसागु। जोंना गिबि सानावहाय ओ मोसौनि बैसागुखौ माने फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ बेनि जोंहा ओ नै थि सानावसो माने ओ मानसिनि सानखौ माने मानसिनि बैसागु खौ माने जोङो ओ फालिनाय जायो आरो नोंथां ओ थिग बेबाय दिनो जोंहा ओ मोसौनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जेरै जोंहा ओ गिबियावनो मोसौखौ थुखैनो थाखाय उम माने बिदिनो गोबां जगर एबा गोबां आइजेंफोर नांगौ जागोन। नांगौ जायो आरो नोंथां जों बेफोरखौ माने ओ जगर लानांगौ जायो। बिदिनो जोङो बेखौ सानसे सिगाङावनो माने जगरखौ लानाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बिदिनो ओ सानसे सिगाङावनो जगार लानानै जोङो ओ बेखौ ओ बुथुमना दोन्नानैहाय जोङो ओ जि सानखालि माने मोसौखौ सै जेजानखालिसे जोङो बे बुथुमनानै लानाय गासै जगरखौनो माने जोङो ओ बिदिनो ओ हानानै लानांगौ जायो जेरै जोङो ओं हाग्रानिफ्रायबो ओ खांथिं नांगौ जायो ओ बिदिनो जोंहा मोखो नानि फिथाइ एबा बिबार फोरखौबो होनांगौ जायो बेयाव मोसौ थुखैनायावहाय ओ बिदिनो जोंहा फान्थाव बिदिनो पानिलाव हारदै गोथां आरो बिदिनो गोबां दैलि थि आरो बिदिनो गोबां ओ थाराइफोरखौबो जों बाहायो आरो बेवहाय ओ बेफोरखौ जों बुथुमना लाखानानै जोङो जि दिन खालि मोसौखौ थुखैगोन जे बेदिनखालि जोङो माने बेफोरखौ खौ हानानै जगार लानानै जोङो बेफोर जगारा जायोब्ला जेरैहाय जोंना ओ औवानि जेरै आरौ नांगौ जायो नोंथां बे औवानि खौबो जोङो ओ जिरना लानांगौ जेरै जोङो मोसौनि थाखाय फाय माला सुनो जों बेफोरबादि जाजोबोबा जों मोसौखौहाय गुलिनि फ्राय दहननानै लाना थांनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो जों बेखौ हाखर एबा बिदिनो दैमाफोरावहाय थुखैयो मोसौखौहाय थुखैनानै जोङो बिदिनो उम बै हानानै लानाय गासै जगारखौ जोङो मोसौनाव माने ओ खुबै खुबै जों बुङो बे लाव जा फान्थाव जा बोसोरे बोसोरे फिसा एरबाय था होननानै जोङो बुंनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो जोङो साराय एबा खान्थाफोरनिफ्रायबो जोङो बिदिनो फथा बारायना लानांगौ हांगारखौ हुनानैहाय ओ थाव गुबैजों लागायनानै जों मो सौनियावहाय थुगैखांनानै जोङो बेखौ थबफा थबफा माने फोनना होनाय जायो आरो जेरै औवानि औवाखौ जोङो मोनथाम ओ औवाखौ मोनथाम बिदिनो गुसुं गुसुं दानस'नानै खानानै जों बेजों माने फथा लागायनाय जायो आरो नोंथां। औ बिनिफ्राय जोंना ओ बै बैफोर सुनाय मालाफोरखौ जोङो बिदिनो मोसौ गलि एबा बिदिनो जोंनि ओ उम हाबलाय ओंखारलाय दरखं मोखां बे फोराव जों आलायना दोननाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जों हा औ मोसौनि थाखायबो जोंहा गोदान दख'ना दख'ना बिदि दख'ना गसला ब्ला होनना बुंनाय जायो जेरैहाय जोङो फागा गोदान बावनाय जायो मोसौनो मोनाबिलि समावहाय बै फागा गोदान खौ जोङो बावखांनानै जोङो मोसौनो माने ओ गानहोनाय जायो आरो नोंथां जेरै जों मोसौखौ खानानै दोनो गुलियावहाय ओ बिदिनो जोंहा बै साना बारलाङो आरो नैथि सानावहाय जेरै जोंना बैसागु ओ मानसिनि बैसागु जेरै मानसिनि बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो जेरैहाय जोंबो गिबि सानावहाय बिदिनो गोदान गोदान दख'ना गस्ला गानो गाननानैहाय जोङो गोदोरनियाव माने उम गोदोरखौ खुलुमनानै माने गोदोरनिफ्राय जोङो बोर सारस्रि बिदिनो लायो आरो गेदेराबो उन्दैनो जोङो जोङो बिदिनो बोर सारस्रिनानै एबा बिदिनो बिसोरखौ मोजाङै मोजां ओ फोरा जाफुंथों एबा देरहासाराथों होननानै जोंबो बिदिनो गेदेर गेदेर मानसिफोरा बोर होनाय जायो आरो बिदिनो जोंना खुलुमलायनाय मान बावलायनाय ओ बेफोरो बिदिनो बारलाङो बिनि उनावहाय जोङो जेरै ओ मोसानाय रंजानाय नङा अब्ला नोंथां जेरै गुबुन गामिफोराव मागिनानै लानानै फैनाय बेफोराव जोङो ओरैबायदि ओ जेरैहाय जोंनो नांगौ जायो जगार जेरै दामग्रा देग्रा जेरै जोंनि बर'नि खाम सिफुं जथा सेरजा जाबस्रिं बिदिनो आरो हारमुनियाम बेफोरबायदि गोबां रोखोम बेफोर खो माने जोंनो जगारखौ नांथारगौ जायो आरो जोंना बे बैसागु बोथोरावहाय औ बिदिनो जोंना जेरै आइजोफोरा जोंना बिदिनो गोमो दख'ना गोजा ब्लाउस गोजा फासारा लानानै जोंना बिदिनो गानै जोमनाय गासैबो जोंना गामिनि आइ आ फा बिब' बिनानाव बिदा फंबाय गासैबो ज' ओंखारबोजोबो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना ओंखारबोनानै जोंना गामियाव मोसानायनि अनगायैबो गुबुन गामि फोराव जोंना मागिनो थाङो जोंना गुबुन गामिफोराव मागिनो थांनायाव जा ए से हरो माइरं फैसा जों बेखौनो माने लानानै फैनाय जायो आरो नोंथां। औ बिदिनो जोंना ओ बैसागु बोथोर सफैयोब्ला जोंना बर' गामियाहाय खाम सिफुं ज जथा जोंनो माने बेसेबांबा समायफ्लेयो आरो जोंना बेसेबांबा माने रिङो जोंनि खाम दामनाया सिफुं सुनाया माने बेसेबांबा जोंना मिलौदो जायो। एबा जोंनि गासै सुबुंफोरनि गोसोखौनो माने बोनो हायो। जेन ओ गोसो मोसानो गोसो जानाय एबा बिदिनो जोंना इन्टारेस्ट खालामनो हायो जोंनि बे खाम सिफुं जथायाहाय ओ बिदिनो जोंना बैसागु बोथोराव गोबां सुबुंफोरानो लैहोर लैहोर ओंखारनानै मागिनानै जोंना गोबां बिदिनो रां ए बा माइरं बेफोरदि मागिनानै लाना फैनाय जायो आरो नोंथां। ओ बि दिनो आरो जोंना जेरैहाय बेफोर खौ जोङो मागिनानै लानानै फैनायनि उनावहाय जोंना गोबां बिदिनो गामि गामि माने खाना जालाय लायनाय जायो जेरै बिदिनो जौ बे दर ना बेफोरबायदि जालाय लनाय जायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंना बे बैसागो बोथोराव मोसानाय एबा रंजानाय बिनि अनगायल' नङा जोंना बिदिनो गोबां गोखा गोखै मैगंफोर माने खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना ओ गोदोनि दिनावहाय बैसागुखौ गोबां सान फालियोमोन बिदिनो माहासे गाहाम फालियोमोन होन्ना जों मोनथियो नाथाय आथि मुगायावहाय बेफोरबायदि एसेबां सान लाखिला बैसागु बावहाय जेरै जोंना ओ स्नि स्नि सानानो जोंना थोजासे ओ जेरै जोंना स्नि सानावनो गोबां जेरै जोङो जा फालिनांगौ दङ बेफोरखौ जों फालियो आरो नों थां‌ ओ बिदिनो आरो जोंना जेरैहाय गाननाय जोमनायनि अनगायै बा रंजानाय मोसानायनि अनगायै गोखा गोखै मैगं जानाय बे गोखा गोखै मैगंखौबो माने जोङो बेमार आजार जाया होननानै माने गोबां बेफोरबायदि सुबुंफोरानो गोबां मैगं फिथाइ सामथाय बेफोरबायदिफोर खो माने खांथिंनानै ओंख्रि संनानै जायो जोंना ओ थालिर फस लाखौथ' जोंना जाखायोनो बेनि अनगायैबो जोंना गोबां गो खै गोला मैगंफोरखौ माने जोङो खांनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
ओं।
बेफोरबायदिनो जोंना रंजा बाजायै बा मोसा सायै जोंना बैसागु बोथोरा गाजा गोमजायै बारलाङो। ओ थिग बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबोथ' बेफोरबायदिनो बैसागु रंजायो जानो हागौ। नोंथाङाबो बैसागु मोसानाय एबा रंजानायनि सोमोन्दै एसे सुंदयैबाबो फोरमायनानै होदो।
औ। औ। थिग बेबायदिनो नोंथाङाथ' माने बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै माने गुवारैनो फोरमायलांखाबाय।
औ।
औ नोंगौ जोंहा माने बैसागोखौ जोङो माने मोननै रोखोमै जोङो मिथिनाय जायो मा खासेनि बैसागु आरो मोसौनि बैसागु औ जोंहा माने जोंहा गिबि माने गिबि सानखौ जोङो माने मोसौनि बैसागु होननानै जोङो बुंनो हायो। औ बेबायदिनो जोंहा औ जोंहा मानस मोसौखौ थुखैखां लोबखां जोङो माने बेबायदिनो जोंहा मोनाबिलियाव जोङो माने बेबायदिनो आलारि बाथि सावनानै धुुबधुना सावनानै जोङो माने मोनायाव बेबायदिनो फागा गोदान होनानै जोङो मोसौनो माने बेबायदि आल औ फुजा होनाय जायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने नैथि सानखालि जों माने मानसिनि बैसागु औ जोंहा माने बेबायदि बर' सुबुंफोरा न'खरफ्रोमबो माने गावबा गाव न'आव माने बाथौ फुजा होयो आरो नोंदां। औ नंगौ बेबायदिनो बैसानखालि माने बेबायदिनो गोथिसिफोरनोबो जखाय गोदान माने सखाय गोदान जि जोम बेफोरबायदि जों बावनाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां। औ बेनिफ्राय जोंहा माने बै सान फालिनो जोङो माने बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो जेरै गथ'फोरा माने गेदेरफोरखौ माने खुलुमनानै बोर लानाय बेफोरखौ जोङो खायफा खायफा न'खराव नुनो मोनो आरो दासिमबो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागु होनोब्लाथ' जोंहा माने औ मोनफ्रोमबो गामियावनो मोनसे जोंहा खाम जथा सिफुं दामनाय जों माने ग्रोम ग्रोम खोनाखायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा माने बैसागोफोराव जोङो माने बेफोरबायदिनो साहाफोरनि बा साफोरखौ जोङो बारा बाहायनाय जाया लोंनाय जाया औ जोंहा माने बेबायदिनो ज खाय सेरेबखौसो जोङो माने बैसागु बांसिन बाहायनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जों जोंहा माने बैसागोआव माने लोंनांगौ होननानै माने बे बायदिनो जोंहा माइबब्ला जखायफोरखौ जोङो माने दान मोननै मोनथाम सिगांनो माने जियाइनानै दोनखानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो माने बेबायदिनो सोरबा सुबुंफोरा मोसानो फैयोब्लाबो माने औ आलासि उलासि फैयोब्लाबो जों माने बे जखायफोरखौसो जोङो बांसिन होनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदि बिदिनो जों माने बैसागो फोरबोखौ जोबोद गाजा गोजायै खुंनाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो माने बयबो गामिनि गथ' गथायाइ सुबुं गासैबो ज' जानानै माने जोङो माने बैसागो मागिनो थाङो आरो नोंथां। औ बा औ जोंहा माने बेबायदिनो खाथि खाथि माने जोंनि गामि खाथि खा थि बेफोरबायदियाव जों माने बैसागो मागिनो थांनायफोर थाङो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा आइजोफोरनि बेलायाव जोंहा गाननाय जोमनाया जेरैहाय दखना गोमो ब्लाउस गोजा फालि गोजा बेफोरबायदिनो फोथा गोजा माने बे बेनि खानायफोराव बिबार लानानै औ बेनि ओमफ्राय जोंहा मा होनो बेबायदिनो हौवाफोरनि बेलायाव गामसा गोथां औ आर'नाइ बेनिफ्राय जोंहा गस्ला गुफुर बेबायदि गाननानै माने बयबो माने जोंहा माने ग्रोम ग्रोम खाम सिफुं जथा लानानै मो सानो थांनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ नाथाय जोङो माने दाहाय बांसिन बेफोरबायदि नुनो मोनो जि खायफा खायफा गामियाव जोंहा माने खाम जथा सिफुं बेफोरबायदि नुनो मोनला। जोंहा माने बक्सफोरजोंनो माने बेबायदि गोबां मोसानायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो नों औ नाथाय जोङो दासिमबो माने मोनफा मोनफा गामियाव जों खाम सिफुं ज'था दामनानै मोसानायखौ जों दा सिमबो नुनो मोनो आरो नोंथां। औ औ नंगौ बेबायदिनो जोंहा माने गोदोहायथ' जोंहा से दानसिम खुङोमोन नालाय औ जोंहाथ' दा माने सात स्नि सानल' खुंनाय जायो नालाय औ जोंहा माने बेबायदिनो जोङो मोसा मोसा माने जोबथि सानाव जों गामिफोराव मोसानाय जायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा गामिफोराव मोसानानै माने जोंहा बेबायदिनो लास्ट दिना खालि जोङो माने बेबायदिनो मोसानानै मागिनानै मोननायफोरखौ जोङो माने बेबायदिनो जमा खालामनानै जोंहा माइरंफोरखौ बांद्राय जायोब्ला जों फाननानै बेबायदिनो जमा माने औ खाना जानायफोरखौ जों नुनो मोनगोन।
औ नंगौ औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंना ओ दोननायनि समाबो जाबायमोन। औ ओ बिदिब्ला नोंथांखौ उनाव लोगो मोनलायफिनथोंसै।
औ नंगौ नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां।